हेल' हेलौ।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ औ खोनादों।
औ।
दा नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय।
नोंगौ नोंथां बरायनानै लाबाय।
औ औ ओ नोंथांजों आङो दसे सम रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादों। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां बे समाव आङो ओरैनो दङ।
औ अब्ला जोङो दा ओ जोंनि बर'फोरबा फोरथ' गासै फोरबोखौनो फालियो जेरै जोंनि फोरबोआ जोबोर मोजां होननानै जों सानना लाजायो। बेफोरनि मादाव जे फोरबोनि फोरबोनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो रंजानाय फोरबो जेरै बैसागो फोरबोखौ माबाददि खुङो नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां बे समाव आङो नोंथांखौनो एसे बेखेवनानै होग्रोजानो खौ लुबैदोंमोन अननानै एसे बेखेवनानै होयोब्ला मोजांमोन।
औ औ अब्ला आङो आंनो फोरमायग्रोनोसै। ओ बैसागो फोरबो होननि बागै जोंहा बैसागो होनोब्लाथ' बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे रंजानाय फोरबो बे फोरबोखौ गोदो आबै आबौ बा आजै आजौ जौ मोननिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे फोरबो रंजाथाइ फोरबो बे फोरबोखौ ओ गास सैबो मिथिगौ जेरै गोजां बोथोरखौ बिदाय होनाय बा गोदान बोथोरखौ बरायनाय। ओ बेजों लोगोसे जोङो ओम बैसागो फोरबो बा फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोंहा सैथो दाननि जोबथा खालाराव मोसौ थुखैनाय फोरबो दङ। बे सैथो दाननि जोबथि खालार खालि जोंहा बर'फोरा बा जोंनि न'खराव मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ मावो आरो जेरैहाय जोंहा मोसौ थुखैनो थाखाय ओ बायदियाव मासौ थुखैनाय ओ बेसादफोरखौ लानानै मोसौखौ
दैमा बिदिनो दग बि हालदै फुनो मोसौनि बेखौ फोराव हाल्दै बा फोथाफोरखौ फोननानै होनाय जायो। ओ बिदिनो मोसौनि फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां आरोबाव बैसागो फोरबोखौ बैसागोनि से दाननिफ्राय फालिनाय जायो जेरैहाय बैसागोखौ ओ मानसि बै सागु होनना बुंनाय जायो से खालारखौ। जेरै जोंनि आ मानसि गिदिर बा न'खरनि आइ आफा आबै आबौ गासैखौबो ओ उन्दैफोरा बोर लानाय जायो बिसोरखौ खुलुमनाय जायो बे बैसागोनि से खालार सानाव बिदिनो गामिनि दौरि दौसि बा गोथार आरिफोरखौ खुलुमनाय जायो आरो बेसे खालाराव जोंहा गासैबो ओ ज' जानानै जोंहा थानसालिफोराव आर'ज गाब-गाबनाय जायो बा बोसोर गोदानखौ बरायनाय जायो आरो नोंथां
औ ओ बिदिनो आरोबाव जोंहा बैसागोखौ थाम ओ बा नै थारिख बा थाम थारिखनिफ्राय ओ रंजानाय जायो जेरै गामिफोरावहाय ओ गासैबो ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय ज' जानानै रंजानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जों रंजायो आरो बिदिनो बर'फोरनि ओ आं गु दामजु खाम जथा सिफुं सेरजाखौ लानानै जोंहा गामि-गामि रंजानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ गामिफोराव रंजानाय समाव ओ जोङो जायनि न'खराव रंजायो बैनि न'खरनि बिगोमाखौ जों ओ रंजाग्राफोरा ओ मोसाग्रा गासैबो ओ खुलुमनाय जायो बा मान बावनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ गामिफोराव रंजानानै मोसानानै जोंहा ओ रां बा न'खरफोराव सोरहाबा माइरं हरो सोरहाबा रां हरो बैफोर रांफोर खौ बुथुमनानै बा ज' खालामनानै ओ जोंहा ओ जयैनो ओंखाम जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय आथिखालनि मुगायाव ओरैबायदि सोलायबाय बैसागु रंजानायाबो ओ हानजा बाय हानजा जाबाय आरो जेरैबायदि ओ गथ'फोरनिबो हानजा मोसानाय हानजा थायो बिदिनो बिहामजोफोराबो ओ गुबुन रोखोमनि ओ मोसानाय हानजा थायो आरो बिदिनो सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्लायैबो मोसानाय बे बायदि हानदा थायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंहा आरोबाव ओ बैसागो फोरबोआव ओ गोबां ओ गामिफोराव फोरबो फालियो जेरै बैसागोखौ ओ बरायनो थाखाय ओ बैसागोफोरखौ फानसन खालामनाय जायो जेरै गामियाव ओ माबा मोनसे ओ फोरबो फालिनायाव जेनेबा बैसागोआव ओ गेलेनाय रंजानाय बि दिनो बायदिसिना बादायनाय फोरखौ फालि खालामनाय जायो आरो नोंथां ओ औ बिदिनो माबा मोनसे ओ जेनबा गथ'फोरनि खेला खारनाय बारनाय बेबादि ओ खालामनाय जायो आरो मोसानाय बादायलायनायफोरबो खालामनाय जायो आरो आरो ओ जेनेबा जेवजा मोसानाय बेफोरखौबो ओ मोसानाय बादायलायनाय खालामनाय जायो आरो नोंथां
थारैनो
बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै नोंथाङाबो जुदि फोरमायोब्ला फोरमायजागोन नोंथां
औ नोंगो नोंथाङा माखासे ओ जोंनि बर' समाजाव बैसागो रंजानायनि सोमोन्दै माब्ला जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायबाय
औ
दा नोंगौ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नोंथां फोरमायनाय बायदिनो सेम अक्ट'आवनो जोङो मोसौ थुखैयो आरो सेथि बैसागआव जेरै नोंथाङा ओ इसोरनाव आर'ज गाबनाय नङा होमबा? बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो। जेराव बेहाय जोङो ओ सिगांनि दाइ सोरजोंबा दाय जादोंब्ला बेखौ निमाहा बिनाय आरो निमाहा होनाय बेनि गेजेरजों अनलायनानै बे जायगायावनो जों मोजाङै संसार जालायफिननो बेफोरबायदि मोजां समायखेराफोर लानाय माब्लाबा मनि दायफोर दङब्ला बेफोरखौ जों सुस्रांलायनानै लानो खाबुखौ जों मोनो। बे मानसि बैसागुनि गेजेरजों। फओमफ्राय जोङो मोननो हाबावो जोंहा गोखा गोखै जानाय नङा होमबा नोंथां? आं दा बे गोखा गोखै जानायाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों जोंनि समाजाव दा बेखौ जायोब्लालायनो जोंनि बर' फोरनि फोथायनाय बेयो सुबुं फोथायनाय बे दिनाव जायोब्ला जोंहा बेराम आजार जाया दा बे मैगं मैगंफोरा माने जोंनि समाजावनो मोननाय। जेरै जोङो ओ माने बारिफ्राव बारिफोरावनो खानानै मोननाय नङा होमबा नोंथां? दा बैफोरबायदि खौ खायो। आं मोननैसो मुंफोरखौ मख'नो जेरै निम बिलाइ, आरो दिंखिया आरो जोंहा मा मोनबावो लाफा सायख' बेनिफ्राय जोगोलावरि बेबायदिनो गोबां आरो सोरबा सोरबाथ' जौसे सेथा
औ!
जौसे सेथा मैगंजों बुथुमनानै संनानै जायो आरो। आथिखालाव जोङो सिगां समावथ' ओरैनो संनानै जानायखौ खोना मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जों माखासे बैसागुआवथ' जोंहा न'खर न'खर ओ अमा सिथारखायो नङा होमबा नोंथां? मासे गाहाम सिथारो सोरबा गोजाननि आलासि फैगोन सोरबा गामिनि बेफोरबायदिखौ जाहोनो होननानैनो जों सिथारनाय जाखायो। दा बैफोरबायदि बेदरजों लगायनानै आथिखालाव संनानै जायो आरो बेफोरखौ।
औ नंगौ।
औ दा बेबो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे रायखांनो गोनां। मानो होनोबा जोंहा बे मैगंखौ बे दिनाव जायोबालाय नो बेराम आजारा जानो हाया।
औ नंगौ।
बिदि साननानै जों फोथायनानै जायो आरो ना दा।
औ
बिनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव बैसो बैसागु फालिनायखौ देग्लाय एसे साबसिन जों नुनो मोनदों। सिगां समावबो जेरैबायदि नोंथां फोरमायदों बेबायदिनो फालिबोगासिनो। नाथाय देग्लायहाय ओ जोंनि ओनसोलाव जाथारनाय आरो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनि नङा होमबा? जेनेबा माबायदि खुंनाय जादों बेखौ नोंथाङाबो मिथियोब्ला बुजिनो मोनगोन। दा देग्लायो माने गामियाव जाय बिथांमोनहा माने गोबाव समनिफ्रायनो संसार जानानै बोराय बुरै जाबोबाय दा बै फोरबायदि ओ मानसि जेराव बोराय बुरै आयंमोन आबैमोन बैसोरबायदिखौ थानसालियाव मानसि बैसागुखालि लेंहरनानै जोङो आर'नाइ होनानै मान बावनाय जायो। आरो मान बावनाय बिथांमोनजों माने ओ बोर लानाय आरो मा मा बिबानाव खामानि मावबोनानै आथिखालाव बे समसिम बैसो जाफैखो बेफोरनि बागै सुंद' सुंद' माने सिनायथि होनानै जों मान बावनाय जादों आरो। बेजों लोगोसे औ बेजों लोगोसे जों ओरैबायदि खालामबावदों लाइमोनफोरखौबो जाय बिथांमोनहा ओ मेट्रिक ओ आन जादाव मोजाङै नाम्बार लाखिनानै पास खालामनो हादों। पि अ आनजादाव मोजां नाम्बार लाखिनानै पास खालामनो हादों बिथांमोनखौबो जोङो बे दिनाव हांखायहरनानै जोङो एसे मान बावनाय जायो आरो बरायनायजों लोगोसे। आरो इयुनाव जोङो बेबायदिनो ओ मा होनो खालामबाय थागोन होननानै थांखि दैखांनानै लादों। रायजोफोरनि गेजेराव आरो जोङो माबायदि फरायनांगौ बेनि सांग्रांथिबो बे माबायावनो ओ मानसि बैसागु फोरबोआवनो बेखौ ओ बयनिबो सिगाङाव रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनानै होलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा जोंनि ओ बैसागु फोरबो फालिनाया बेबायदिनो गामियाव जानानै थांदों। आरो मानसि बैसागु जोबनाय लोगो लोगो अखाानायैनिफ्राय जोङो गाजा गोमजायै गामि गामि गिदिंदों ओ रंजादों न'खर न'खर हाबनानै जोङो। रंजानायखौ नुनो मोनदों जेराव साफ्रोमबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' ज'यै नोंथाङा दहाय फोरमायनाय बायदि। ओ गिदिरफोरना गिदिर हान्जा बिहामजोना बिहामजो हानजा बेबायदिनो हौवाफोरनिया हौवाफोर हान्जा बेबायदि ओंखारनायखौ जों मोननो हादों आरो नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो।
औ नोंथां ओ जोंना समा जाबाय ओ थांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां आंनि औ औ नंगौ नोंथां दे।